औ।
मा ओंख्रि जानायमोन दिनै?
जोंन' आं बेयाव सादों
ए ए जुनाबा सोलिगोनना।
उम। दाउदै आलु फाजा
खानथाला जाजायाखै नोंसिना?
जाजोबखांलाय लांबाय
बा गोमोनबो गोथांबो।
उम। राबायथ।
जोंहाबो जादों जोंहा गोमोनखौनो जाफेरनाय जायाखै दामानि। गोथां गोथां जागासिनो।।
दहायसो आरो आङो फोमोननाय माबा हानानानै दोननाया। मोननानै बेगर बेगरखौ सेरखबाय।
न आव फैबाय।
ओम दहायनो।
ए बेसे टाइमनिफ्राय जायो।
बारथा सिम फुंनिफ्राय
ओइ फागलि जिनै बाजिसिम।
औ। नोंनाबो सम होननांगौमोन। माबा लागायबाय। बिदिनो जायो।
लांदां गावसोर बासिखागोन ना।
औ
ओमफ्राय दामानि मा मावगासिनो।
गैया मावनो जेबो गैया।
बेरायलायाखै जेरावबो?
गैथ'वा लांथ'वाखै जेरावबो।
ओम बेरायनायखौ गोसोखांला बायदों आं।
बोहोत।
ओंहाय आयु बे आंहाथ' जेरावबो थाङा आं नोंसिनि मोसानायखौनो माने जा गोसो जालागासिनो आयाव फाग्लि बायदि।
दे उनावहाय मोसाफिनदो।
थांनो मोनबा मोसानोसै थांनो मोनाबा गैला।
उम। दंजोबो।
औ दंजोबो।
आं दाखालि नोंखौ लामायाव नुलांदों दखानाव।
ए नों मारमोन?
बेन्ट गिर'
आं नंगौना नङा आइया। माबा मोनदांलै बियो होननानै
नुखादोंमोन नोङो?
औ नंगौना नङा?
सिमोन दस्राजों ओमफ्राय आङो बांद्राय माबायासै
आं नुजोबदों र' नंगौ ना नङामोनथाय। होननानै आया बेखौ बुंङोमोन बुंथारमोन बिदि दाबो दखान होयो ना आनैया?
दोनलाङो आं।
सामफ्रामबो होयोसिना दाना?
ओम।
मोजां दा? हो?
होम?
मोजां सोलियो दा?
औ।
हारसिं ना लोगो दं?
सासे लोगो दं हाथुथानि।
ए। ओमफ्राय बेलासियाव नायनो बेलासि सिम बेसे समसिम थायो?
माबासिम मोनासिम।
ए मोना‌सिम।
जारलासो हाय दावरावथार।
खोनाफैफिनजोबो नोंसिना।
उम।
दावराव खोनादों।
गथ'रानो दिसताब
लामा लामा थाबायबासो राय रालायनायफ्रा ओंखार रो लामायाव मा मा नुदों मा मा नुवा
बो दानजायोसो आंना।
ओम इन्टारनेटा नाङा
उमहो
आंनाबा बिदिनो खोनायाबाबो माने सिरि थाया आरो आं।
जाला जाबाय।
माइ माइ गायाखै?
गैया।
गाया।
गायगौमोन ओमफ्राय लिङानोबा।
जोंनाव गायफैदो। खोथिया फुफैदो जोंनाव। उम।
ए। र।
जेरखाय जोंनाव जोंना खामला मोनाखै।
एहे।
औ।
नङाबालाय गैला नाङाखो जानाय नङा दा एबाराव अखायानो दै दैया जोंना दंखायोना ओमफ्राय अखा हाबाथाय बिराद बुरजा जायो दैयानो गोथौव।
ओं।
आरो माबा आलिफ्राबो थिब बानायनाय नङाना बारा। गोजौ जाया। हाब्रु आनो।
अबेथिं गायो सिनानै उसुंसै थिं नामा?
उमहु बै मन्दिर बारनानै ओरै बै फोथारा। फल जोगोनार। फिल फोथार दंना?
ओयो।
बिनि लामा थांनाय दं सानजाहाजों
ए। बिसिबां बिगा?
बास। माखासेखौ बावसो फोदों।
उम।
ओमफ्राय माखासेल गायगोन आरो खोथिया जौयाखैमोन दाख्लैयो।
ए।
हालौवनायामोन ओ ओमफ्राय माइब्रा माइया माबा जाखेरो राबाय माइब्रा माइया मोजां जाद थाखें एगराव उम खोथियाफ्रा ओफाय बोयै थब्ल थब्ल बो माबा फोनायासो बाव फोनायासो एसे गाज्रि जादों बेयाव गायसनफिनजोबनांगौ गायजोब नांगौ हाब्रुआलाय जायो जि मोजां जायो गायनो
उम अखासो थायफ्रि बावबायदां
हाथारला आं ओ दावराव दावसि
जायगायानो गोया अ थानो उमानि जाल जायगायानो गैया होनदां
द दस द खर गथाय‌। खाबा जोंनाबा फस्ला जाजोब्बाय सिथ्लाया।
बादामल दंंना
उम अ आरोरजारज हाय इसलथिग
ओ सरबासो गोजौसिन
उम अखा एसे हाब नो
उम
सोर सोर दं दालाय सोर सोर दं?
गासिबो दंजोबो।
औ।
गोनो गोथो जायोहाय मा। लायरायनो मा
ए सि बेे
उम दे दोन्थ'सै दे आं।